हेलौ नोंथां!
औ नोंथाङा खोनादों न' औ दायो नों दायो नों दा मा खालामगासिनो दं?
ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां।
अ आ नै आंबो जिरायनानै दं। आ नोंथाङा एसे माने फ्रि दंबा नोंथांजों माने मोनसे आयदानि सायाव सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा फ्रि दंबा बुंबानो जाबाय।
औ।
औ माने मोनसे माने दा जों। ओं दा जों दै लोंनाय बा जोंनि दा बुहुमाव माने जोंनि दैया माबायदि गुबुंले जाबोदों बेफोरनि बागै एसे सावरायनोसै जों नोंथांजों नङा होमबा नों औ। औ होमबा नोंथाङा बुंग्रो ना आं बुं औ
बिदिनो दै गुबुंले जानाय होनना बुङोब्ला जेनेबा दैयाव जेनेबा दै लेथ्रा जानाय बा लोंजायै जेनेबा दै गुबुंलेया माने सिगां समावथ' माने दैखौ बिदि गुबुंले जानायखौ नुनो मोनामोना आथि आथिखालाव गोबां गुबुंले जानायखौ मोनो बिदिनो गुबुंले जा जानायनि जाउना जाबाय बिदिनो सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे बिदिनो रासायनारि हा हासार मेदिसिन बायदिसिना बाहायनायनि जाउनाव जेरै आबादथिलियाव जेनबा मुलि बाहायनाय जेनेबा एम्फौ थैनाय हा-हा जेनबा हाग्रा थैनाय बेफोरबायदि मुलि बाहायनाय जेनेबा ओमफ्राय बेफोरबायदि बाहायनानै जेनेबा अखा हायोब्ला जेनेबा दै जेनेबा बे आबाद खाथियाव जेनेबा दैफोर दंबा खाथि खालायाव दैमा दैसा बोहैलांनाय जेनेबा फुख्रि दं बेफोरबायदि दै थायोब्ला जेनेबा बेयाव आबाद थिलियाव जेनेबा बेफोरो अखाजों हानानै जेनेबा आबाद थिलियाव बाहायनाय मुलि फोर रासायनारि मुलिफोर जेनेबा अखानि हा-हानायजों सुस्रालांनानै जेनेबा फुख्रिफोराव थाहैनाय ओमफ्राय दैमा दैसाजों बोहै लांफा-लांफानाय बेफोराव मानि दैया गुबुंले जायो आरो ना। लोगोसे जायनि जाउनाव जेनेबा नाफोर बेफोरबायदियाबो बेफोरबायदि मेडिसिननि थाखायनो जेनेबा हां लानाय मानाय बेफोराव। बिदि हां लानो हायो मायो बेफोरबायदि जानानै जेनेबा। थैनो गोनां जायो जेनेबा मेडिसिन लासायारि जेनेबा बेफोरबायदि माबा मोनजानानै। लोगोसे बिदिनो।
बुंथिगिरिनि जेबो खोनानो मोननाय जायाखै।
गोबां जेनेबा जिब जुनार थैनाय। बेफोरबायदिखौ जेनेबा दैयाव गारसोमनाय मानाय जेनेबा बेफोरबायदिजोंबो दैया गोबां गुबुंलै जायो। लोगोसे साखोन सिखोन गैयि। एबा दैखौ गोबां। जेनेबा गारला बायनाय लोगोसे बिदिनो। आथिखालावथ' गोबां कलकारखाना जेनेबा गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोर। बेफोरबायदिखौ। ओरैनो खाथि खालायावनो नुनो मोननाय जाबाय बेजों लोगोसे
बुंथिगिरिनि जेबो खोनानो मोननाय जायाखै।
बेफोरनि जेनेबा गनाय उखुन्दैफोर जेनेबा। कम्पानिफोर कलकारखानाफोरनि गनाय उखुन्दै ओमफ्राय गारिफोरनि गनाय उखुन्दै मानि। बेफोरबो गोबां बिदिनो। दिसारलाबायनानै जेनेबा बारजों गोरोबफानानै। फुख्रि एबा दैमाफोरनि फारसे जेनेबा। बारजों बिदिनो बारलांनानै माने फुख्रि दैमा दैसाफोराव जमा जायो आरोना। बिनि जाउनावबो दै एबा फुख्रिफोरा जेनेबा बिस गोनां जायो जायनि जाउनाव। दैफोरा गाज्रि जायो आरो लोगोसे लोंग्रा दै बेफोरावबो। फोरनि गुफुंनाय। फोर हाबहैयोबा माने जोंनि थाखाय जोबोद बिस गोनां जायो आरोना। जायनि जााहनाव मानसिफोरा बेराम आजाराव गोलैनानै थानो गोनां जायो।
औ
खौ जोङो जेनबा संरैखा खालामोबा जेनेबा दैखौ जेनेबा दै गुबुंनायखौ। रैखा खालामनो थाखाय जोङो बिदिनो। गाव गावनो माने थिग थानांगोन सुबुंफोरा। मानेखि जेसेबांनो सुबुं बिमा बांदों एसेबांनो माने आथिखालाव। दैनि गुबुंले जानाय बेफोरखौ नुनो मोनगासिनो आरोखि ना। जायनि जाहोनाव जों बयबो सुबुंफोरा गावनो गाव माने। साखोन सिखोन लाखिनो जेनेबा नाजानांगोन। बिदिनो दै जेनेबा दैल' नङा जेनेबा गुबुन। दैनि अनगायैबो बिदिनो।
बुंथिगिरिनि जेबो खोनानो मोननाय जायाखै।
जानाय लोंनाय बेफोरबायदिनि बेलायावबो जेनेबा साखोन सिखोन लाखिनांगोन जेनेबा जानाय जिनिसफोरखौबो बो खोबनाय मानाय बेफोरबायदि दैनि अनगायैबो अब्लासो जोङो जेनबा माने साखोन सिखोन होननाय जेनेबा साखोन सिखोन थायोबासो मानसिफ्रा जेनेबा मानसिया माने बेराम आजारनिफ्राय बारग'नो हायो आरोना एसेबां लेथ्रा थागोन एसेबांनो मानि बेराम आजारनिफ्राय जुगिनो गोनां जागोन एसेबांनो लेथ्रा जागोन इसेबांनो सुबुङा खैफोदाव गोलैगोन थिग बेबायदिनो दैफोरखौबो माने जोङो संरैखा खालामनो थाखाय गावजों गाव बिदिनो खौसे जानानै जेनेबा बेफोरबायदि जेनेबा रासायनारि हासार बाहायनाय मानि बेफोरखौ गावनो गाव थिग खालामनानै लानांगोन जेनेबा माबायदि जायगायाव हासारफोरखौ जेनेबा रासायनारि मुलिफोर जेनेबा बेफोरबायदिखौ बाहायनांगौ जेनेबा माबायदियाव बाहायनाङा बेफोरबायदिखौ लोगोसे बिदिनो रासायनारि मेडिसिन हासार बाहायनाय बेफोरखौ मानि खम खालामनांगोन आरो ना गावनो गाव सुबुंफोरा। बिदिनो गावजों गाव जेनेबा
गावजों गाव जेनेबा बुजिलायनानै सानलायनानै मानि आथिखालाव गावजों गाव बिदि सानलायनायखौ नुनो मोननाय जला बारा माने गावनि गावखौल' नायखौ नुनो मोनो आरोखि ना। बेबायदिनो जों खौसे जानानै माने दै गुबुंनाय जेनेबा दै गुबुंले जानाय बेफोरखौ गावनो गाव होबथानो नाजानांगोन। अब्लासो माने दै गुबुंनायखौ जेनेबा होबथानो हागोन आरोखि ना। बेबायदिनो माने दैखौ
नोंथांनो आंबो एसे फोरमायलांसै।
औ नोंथाङाबो बिदिनो जेनेबा दैखौ जेनेबा संरैखा खालामनो थाखाय ओमफ्राय जेनेबा दैया मा मा जेनेबा मारैयाव जेनेबा गुबुंले जालांखो माने बेफोरनि फारसे नोंथाङाबो एसे फोरमायदो।
औ ओ गिबियावनो बुङोबाथ' जों सुबुं माहारिनिफ्रायनो दैया गुब बुंले जादों होनना बुंनांगोन। नों जेरै बुंदों दायो, गोबां जायगा जायगाफोराव नुयो दा टाउन सहर सरफोरावथ' गोबाङानो नुयो दा दाखोर दालाफोरखौ बिदिनो दंग' नालाफोराव गारना दोननायखौ नुनो मोननाय जायो। जायनि जाहोनाव माने दैया लेथ्रा जानायजों लोगोसे माने गाज्रि गेस गनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। आरो बिदिनो बिनि अनगायैबो जोंहा ओरै गिदिर गिदिर दारिमिनफोर नुनो मोननाय जायो। जायनि माने लेथ्रा बुस्थुफोरखौ जों दैयाव हगार हरनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। जायनि जावनाव जोंनि दैफोरा बे दारिमिन खाथि खाथिनि दैफोरा माने गोसोम लेथ्रा जाबोनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। जोङो माने बेफोराव जों समाव नायोबा माने बिदिनो लेथ्रा गोसोम जानानै फैनाय बिदि दंग'फोरजों फैनाय बा गिदिर गिदिरफोरजों फैनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो। जायनि जाउनाव माने दारिमिन गो दारिमिन दा गिदिर गिदिर दिदखौ जों लुनाय जायोना नुनो मोननाय जायोना, बेफोरनि जाहोनाव माने बे बेफोर दैफोरा माने गोबां गुबुंले जाबोनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जाय माने जोंनि माने देहाफोरनि थाखायबो गाज्रि जायफोराव माने सुबुं माहारिफोराबो दुगैयो नालाय दैमा दैसा सोरबा खायफा गामि गामि बिदिनो बोैलाङो नालाय बेफोर दैयानो माने गावै गावै माने दंग' दं' लानानै बोहैलाङो नालाय, बेफोरनि जाहोनाव माने सुबुंनि देहाफोराव बा बिदिनो माबाफोराव मोदोम सिंफोराव बिदिनो सोलेरनि देहाफोराव माने बिदि गाज्रि खहा खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बिनि जाउनाव आरो अनगायैबो बिनि अनगायैबो माने बिदिनो नाफोराबो माने बेफोरनि माने गुबुंलेनि जाहोनबा बिदिनो बेमार गेस बेफोर थायो नालाय फोर लेथ्रा बुस्थु बोहैबोनाय बा इदिनो गेसफोर हगार हरनायनि जाउनाव माने जोंनि माने जिब जुनार बा नाफोराबो थैनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो‌। बिदिनो बेल' जों माने नाल' नङा बिदिनो जिब जुनारफोराबो दै लोङो नालाय, बिदिनो बिसोराबो दै गां नाय थायो बिसोरबो लोङो नालाय बिसोर माने बिसोरबो बिसोरनि जिवाबो बिदिनो खहा जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बिदिनो बिसोरबो मान दैफोर लोंहैयो बान्दोफोराव बिदि लेथ्रा दै बोहैनायफोराव बिदिनो माने इसोरबो मा बिनिफ्राय दै खहा जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बेनि अनगायैबो आरो ओरै बुङोबा टाउन सहराव बुङोबाथ' दानि जुगाव नुखायो नोंथां मोनहाबो माने गोबां जिउ माने पपुलेसन बारा जानायनि जाउनाव माने गोबां सुबुं जानायनि जाहोनाव बिदिनो लेथ्राफोरा बां बोबाय माने दाखोर दालाफोरखौ माने बेफोर बंग दंग' नालाफोराव गारना दोननायखौ नुनो मोननाय जायो। जाय दंग' नालाफोरनि माबायाबो माने दै गिदिर फैयोबा जाय माने दंग'नाला फोरफ्रायबो बेफोर माने बोहैनानै दंग गिदिर गिदिराव थांनाय खौ नुनो मोननाय जायो आरो जायनि जाहोनाव जों दुगैग्राफोर बा जिब जुनार बा नाफोरनि फारसे बां खहा जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जाय जों दुगैग्राफोरनियाव बुङोबाथ' बे माननायफोरा बे लेथ्रानि जाहोनाव जायोब्ला माननायजों लोगोसे गार जालांनायफोर बेफोरनि जाउनाव माने सुबुंनि जिउआवबो गोबां खहा बानायनाय गिदिर गिदिर बेरामफोरखौबो बिनिफ्रायनो जालांनाय बेखौ नुनो मोननाय जायो आरो आरो दै मोजां नि बागै बुङोबाथ' दा जों दैखौ माने गोबां माव माबायाव मोजां बाहायो खामानि बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो जों दै खौ मोजाङै बाहायोबा माने जोंनि जिउफोराव माने जोंहा गोबां बिदिनो मुलाम्फा जायो दै लोङोबा जोंहा बिदिनो देहायाव मोजां थायो दैखौ माने जों सुबुंनो माने अराय सम नांगौ जायो नालाय जिउ माने दै गैयाबानो जोंहा जिउ गैया होनना बुंनांसिगोन जोंनो दैया माने गोबां गोनांथि जानानै फैयो दैखौ जोंनो माने गोबां गोनांथि नांगौ जानानै फैयो बिनि अनगायै दैखौ दैखौ बुङोबा जों गोबां राहायै मोननाय जायो जेरै जों दैखौ थिंखलजों मोन मोनो बा दैखर होननाय बुस्थु जों मोननाय जायो जाय माने जोङो खावनानै बोखांनानै लानांगौ जायो थिंखलखौ थिंखलाव आरो जों सेरनानै माने दैखौ बहननाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा ओरै मा होनो मथरफोर थायो दै बह बहनग्रा बेफोरजोंबो जोंहा माने दा जौगाबो बाय नालाय बेफोरनिफ्रायबो जों माने दैखौ बहननानै लोंनो हानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जायनाव जों माने दैखौ बिदिनो जेरै मेरै लोंनाङा जों माने फिल्टारफोर थायो न'खर न'खर बयनिबो न'खराव फिल्टारफोर थायो बेफोर होनानै माने दैखौ लोंनांगौ माने जायनि जाउनाव जोंनि देहायाव माने बिदिनिफ्रायनो माने बेमारफोर सोमजियो नालाय फिल्टारफोराव होनानै दैखौ लोंनांगौ बेखौ आं सानो आरोना बेनि अनगायैबो दैखौ जों गोबां माने बुस्थुआव बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो जायखौ जों आबाद फोरावबो दै गोबां नांगौ जायो दा माइ आबादा दैज्लां बोथोर नङाबा जों जेरै माय माइखौ गायनो हाया दैनि गोबां गोनांथि जायो बेबायदिनो आबादफोरावबो माने दैखौ सोबावबो माने दैखौ माने नांगौआनो जायो आरो दा मानसिल' नङा जिब जुनार बेफोरनि गेजेरजोंबो माने माने दैखौ माने गोबां नांगौ जायो जानानै फैयो माने जिब जुनाराबो दै गैयाबा थानो हाया मानसियाबो दै गैयाबा थानो हाया बिदिनो सुबुंनि जिउआवथ' बुङोबा जों सुबुंआ सानसेयाव जोङो गोबां दैखौनो माने लोंनाय जायो माने दै नांगौ जायो सुबुंनो जेरै जों आरो बिनि अनगायैबो बुङोबा जों ओंखाम ओंख्रि संनाय फोरावबो माने जोंनो दै नांगौ जानानै फैयो आरो नोंथां। ओ होमबा नोंथां औ औ औ औ ओ नोंथांनि गोबां इदि दै गुबुंले जानायनि जाहोनफोरखौ मिथिना मोनबाय बिनि माने नोंथांजों सावरायनानैबा आंबो एसे एनै नोंथांनो बुंनानै माने आंबो फोरमायना हरबाय ओ बेखिनियावनो माने नोंथांजों गोबां सावरायना मिथिनो मोननानै माने मोजां मोनबाय ओ बा जों बेखिनियावनो दोनथ'नो हासिगोन दे नोंथां
औ दोनथ जासिगोन नोंथां